खोनादो ना नोंथां अ नोंथांजों आं फंनैसो खोथा सावरायनो थाखाय ओ फन खालामनाय जाबाय
औ औ दे बुं औ दं दे
औ दा जोंनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनियाव फंनैसो खोथा सोंनो नागिरदों
औ औ दे सों
ओ बे जोंनि ओ बर'नि ओंख्रि होनबाथाय ओ माबे ओंख्रि ख्रिया माने बयनिसाय जानो गोथावसिन आरो
औ औ बे ओंख्रिया ओ अनला खारैखौनो बुङो आरो जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिबाथाय
औ
औ बे ओ ओंख्रियानो जोबोद गोथाव जायो आरो जों बे ओ औ अमाजों जाज जायो बा दाउजोंबो जाजायो बा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दा औवा मेवाइफोरजोंबो जाजायो ओ बिफोरखो ओ बे ओंख्रिखौ जोङो ओ खैफोरजोंबो जा जायो जेरै थाइगिरजोंबो जाजायो ओ बा नाजोंबो जाजायो। औ बिदिनो आरो
ओ बे अनला खारैखौ ओ माजों संनाय जायो बा मा मा होनानै बानाय संनाय जायो फोरमायना होन हागोन ना?
औ बे लाहारिखौ थ' जोङो बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला जों दाउसा दाउजों संनाय जायो आरो। बेजोंनो बांसिन गोथाव जायो।
औ अनला खारै सं उम
औ दे बुंलाय
अनला खारै संनो जोंनो मा मा ओ माबा मा मा बेसाद नांगौ जायो
ओ जोंनो अनला खारै संनो ओ खारैनि गोनांथि जायो बा माइरं बा अन गुन्दैनि गोनांथि जायो ओ जों दाउ जों संनोबा दाउनिबो गोनांथि जायो संख्रैनिबो गोनांथि जायो। बिदिनो बायदि बायदि दं आरो
औ
उम
ओ ओनफ्राय बे अनला खारै अन अनखौ जोङो माजों बानायनाय जायो बा माजों गुन्दै खालामो ओ गो फोरमायना होलाय एसे
औ औ जोङो बे ओ अन गुन्दिखौ जोङो ओ दिंखिजोंबो देजायो बा। औवा जोंबो दिजायो बा। जोङो मोनसे गोदान ओंखारबाय नालाय जोंनि मिसिन ग्रेनदार जोंबो उनजायो आरो
औ गोदोथ' बे ओ उवाल जोंनो बांसिन देनाय जायोमोन ना ओ दिंखिजोंबो दाथ' आरो बेफोर गैलिया गोदोनि ओ आगजुफोरा औ अनला खारै अनला खारैखो आरो मा होनो गोखैजोंबो जाजायो।
औ नंगौ
खैजों माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ आंथ' गोखैजों संफेराखै ओ नोंथाङा मिथिगोबा एसे खोनथालाय आंनो
अ बिदिनो माने अनलाखौ जोङो अनला गोखैखौ जोङो बिदिनो सङो मा होनो ओ थाइगिरजोंबो जाजायो।
ओम नंगौ।
आरो अनला फाखख्रि जि होनो अनला फाख लाइ हो लाइ गोरलै खो होनानै ओ बिदिबो जाजायो गिबियावनो जोङो बे अनलाखौ अनला माने माइरंखौ सुनानै माइरंखौ सुनानै दोननानै ओ दिंखियाव देना लाग्रोयो आरोना अ दाथ' दिंखि गैला औ दिंखि गैयाबा जों दा माजों देयो माने थबसि थबसिखौ मिथि थियोना नोंथाङा बे थबसियाव बे थबसियाव देना लायो आरो देना लानानै ओ बिदिनो देना लानानै बेखौ ओ थोरसि बा गामला मोनसेयाव दोनबाय दोनथ'नानै ओ बिदिनो थाइगिर हानायखौ लाना-लानानै ओ मोजाङै थाइगिर हारा लानानै जोङो सुना लाबाय आरोना सुना लानानै बिदिनो एवफ्रामना लानो हायो एवब्रुबना थाइगिरखौ जों एव दुबनाबो लानो हायो बेनिफ्राय दोनबाय होनानै जोङो थाइगिर अ ओ मा होनो बेखौ थाइगिर आरो अन गुनदै बेल' जोथ' जाया गो थाव जाया नालाय जों मा होफागोन बेयाव ना होदेर नाङो आरोना ना ओ बिदिनो नाखोबो जोङो बिदि एवदुबना लाबाय बिनि उनाव जोङो जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेयाव जुंख्रि सुं बानलु जाखिनि होनांगौ बेफोरखौ जोङो लानानै
ओम ओम
गिबियावनो मा खालामनांगौ बेखौ नाखौबो एवदुमना लाबाय ओमफ्राय बै औ ना एवदुमनाय सारायावनो जोङो दै गुदुं खालामो आरोना ओ दै गुदुं खालाम नानै बे दैया जेब्ला गुदु गोदौओ अब्ला जोङो बै अन गुन्दै जे देना दोन्दोंमोन औ अन गुन्दैखो जोङो सारायाव होयो आरोना बे जाहाथे बेयो ओ सिङाव लाथा लाथा ग'था ग'था खाया बेनि थाखाय जोङो ओ हाथायाव ओरै अन गुन्दैखौ सारनानै सिङाव जों खोरस्लिजों एरग्लुंना होयो आरो खोरस्लिजों एर ना होबा बेयो माने ओ गथा गथा जाया ना नङाबा जोङो ओरैनो डायरेकयै अन गुन्दखौ लुना होयोब्ला जों बेयाव माबायो आरो। सिङाव माने गथा गथा खायो माइरंआ बेनि जा जा बेफोरबायदि गथा गथा खाया बेनि थाखायनो जोङो मा खालामो बे खोरस्लिजों एरना होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ बेयाव जाखिनि होनो लागा ओ संख्रि बानलु दंमोन बेफोरखौ होजोबनानै बेनि उनाव जों थाइगिरखौ होग्रोगोन थाइगिरखौ होनायनि उनाव जोङो इसे दैया रानजोबहांबा नाखौबो होबा बाय नाखौ होनानै एसे जोङो आरो गोदौबावनो हैयो नांगौ आरो ना आरो गोदौबावनो हो खांनायनि उनाव जोङो ओ बे ओंख्रिया जाय जानो जानाय जानाय जायो आरो।
औ
जों अनला गोखैखौ जानो हायो
औ औ ओ नोंथाङा आरो मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनबावो खिनथालाय एसे।
अ आं मोजां मोननाय ओंख्रियाथ' जाबाय बे ओ नारजिजों अमा आरो मैथा औ मैथाजों खां ख्राइ
औ अ अ मैथाजों खांख्राइखौ एसे खिन्थाना होलाय माबायदि सङो
औ मैथाखौ मैथाजों खांख्राइखौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो खांख्राइखौ सुनानै मोजाङै मानजिनानै लाबाय ओ लाखांनाय नि उनाव ओ बेयाव जाखिनि गारनो लागा दङ बेयावथ' गोबां ओ गोबां जिनिस गारनो लागा दङ'ना खांख्राइनाव खांख्राइआ आथिंबो दं ओमफ्रायो बेनिखायनो आ खांख्राइनि आ थिंफोरखौ सिफायनानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय खांख्राइ आव बे ओ बार जा ना मा बुङो बेखौ बारजा बारजा थायो बारजाखौ गारना लानांगो गारनानै बेखौ जोङो गेजेराव बस'नानै ओ बेयाव साइद ओ बेनि जिं जिं खांख्राइनि जिं जिं माने ओ मेलेम थायो आरो बे बिखुङाव खांख्राइ बिखुङाव खांख्राइ बिखुंनि मेलेम खौ जोङो बख'नानै ओ थोरसि एबा बे खुरियाव लाजायो आरो बिदिनो खुरैयाव जोङो बख'नानै लाजोब जा हायो आरो बेनिफ्राय बेनि बे फाफ्लि गं मोननै थायोना बेहा बे फाब्लिकखौ गेजेराव बस' नानै लाजायो आरो आरो बेखौ इसेदे देफामनाबो लाजायो खांख्राइखो आरो देफा माबाबाबो जायो बेनिफ्राय बिदि खांख्राइखौ जोङो ओ गिबियावनो एव एवना लानसैओ सामब्राम गोजा होबाय बिद बिदिनो जाखिनि मस्ला मस सामब्राम गुफुर नांगो आ-ओ बिदिनो जाखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेफोरखौ जोङो ओ एबे खांख्राइ एवनायाव होनानै एवफामना लानांगौ आरो मोजां मोजाङै ओ सुंंख्रि बानलु गासै खोबो होनानै बेखौ खांख्राइ खौ मोजाङै एवफामनांगो एवफबनायनि उनाव बै जा जोङो मैथा खागोन ना मै थाखो खाना आरामसे मोजाङै सु सुनानै साखोन सिखोन बासिनानै बेखौ सुनानै माने ओ लाना फैनानै बेयाव बे खांख्राइ एव फामनायाव होनानै होनो हायो आरो बिनि फाय उनाव मोननैखोबो ओ लगायबाय लगायनायनि उनाव जोङो बे एरबाय खोरसिदो एरगासिनो एरजागासिनो एरबाय थानांगौ आरो। आ बिदिनो एरबाय थानायनि उनाव बे एसे रान रानथाब हां हां रानज्रिं हां हां जाबा बेयाव दै होनांगो आर इसे बे खांख्राइ मोननायनि जग खा लानानै जोङो दैखौ होनाय जायो आरो। आरो उम बिदिनो होनानै जोङो माने आरो दैखो फोरानफामनांगौ आरो। बिदि ओ जेब्ला राननानै ओ एसे जेब जेब जायो। एकदम बाथोन बायदि बानायनांगो आरो बाथोन बायदि एकदम। जेब जेब जानानै दैया रानज्रिं लां जोबनांगोआ अब्लाना बिराद जानो गोथाव जायो आरो दा नोंथांमोननि माबायदि जायो खांख्राइजों मैथाजों एसे फोरमायना होनलाय आंनो। आं माने मिथिनो लुबैबाय नोंसोर उम मोननिखि माने जानाया सिस्टेमा जानाय आइदाया गोबां बेलेग बेलेग थायोना।
औ थायो नाथाय गासिबो औ जाथे थायो गासिबो नाथाय जानायाथ' गासिबो एख
एखे औ औ संनाय संनाय माने आइडिया आरो
औ आइदियाया नों जि खिन्थादों बेनो आरो गासिबो सब एखेयानो जायो। ओ सोरनाबा सोरनाबा इसे आलदा आलदा जायो। जानायालाय गासिनाबो खिन्थु गायसिनाबो जाजोबा आरो ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जोंनिया दा जोङो ओ गोबां मैगं थाइगं मोनो नङा होम बा ओ जोङो ओरैनो हाग्रानि मैगंखौ मा मा मैगं मोनो एसे खिन्थानो हागोन ना
अ हाग्रानि मैगंखौ दाथ' थास'आनो ओ मा होनगोन बेखौ थास'आनो जाना दं आरोना ओ थास' आथिं मोनगोन दाबायदियाव आरो नै थास' बिबारबो बार हांबावबाय आ बिदिनो दिंखिया मोनो।
औ
आरो बिदिनो बे खिफि बेन्दोंफोरा बे
औ औ थास'निफ्राय जों बि संबो मोनो आरो।
औ बिसंबो मोनो नाथाय ओ गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो बे मोनसे मानिबोनाय आरो थाबायदियाव माने थास' बिसङा माने अखा हाबाय थायो नालाय अखा हाबाय थाबाय नाय बे आरो दैस्रां जायोनो आरो बेनि थाखायनो बारा जानाय जाया आरो बिदि होनना मानियो आरो अके नोंथांमोननिखि माबायदि मानियो आं मिथिला जोंनि खिथाय बिदि होननानै थास' बिसंखौ दा बायदियाव बारा जाबाङा आरो
औ औ जोंनिखि जानाय जायो नाथाय ओ जों जेब्ला जोङो लोमजानाय बा गुजुनाय जायो ओ बेखौ बे समाव जायो आरो जेनेबा आ-आगलाना बै आबौमोना खिथानानानै गालांखानाय बा जि बे गुजुनायखौ बे जाय बेखौ जाबा जोंनि गुजुनाया खारो होननानै बुंनाय लेखा जोङो बेखौ ओ जायो आरो
औ औ दे दे होमबा नोंथां दिनैनि औ दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथाङा ओ अनला खारै बा जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बेखेवना होनायनि थाखाय रोजा रोजाबाय साबायखर जाबाय दे होमबा नोंथां गोजोन्थों